खोनादोंना?
ओ हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खानादों दे खोनादों।
औ मा खालामदों नोंथाङा?
ओ नोंथाङा इयारफन लादों नामा?
औ औ लादों।
औ माने इयारफनखौ लाबा बारा मोजां खोनाया।
आतसा आतसा बख'नांगोन नामा होमबा?
खना दोन।
मा जाखो नायनि बख'नानै।
औ
हेलौ।
औ औ।
औ दा मोजाङै खोनाबाय ना?
औ औ दासो मोजाङै खो खोनादों।
आत्सा आत्सा औ।
अ होनब्ला नोंथां आङो नोंथांखौ कल हरनायनि बे जाहोनानो जादों आरो।
औ औ।
माने आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल हरदोंमोन आरो।
औ।
औ नोंथाङा फ्रि ना दा?
दा फ्रियानो दं दे औ। राइजागोन दे।
औ होनब्ला नोंथां जोङो बैसागुनि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ जायो
औ नोंथाङा एसे माने बैसागुआ मा जों बेखौ माबोरै फालिनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन। नोंथां।
औ हागोन बैसागु बैसाग हौवा जोंनि बर'फोरनि माने देरसिन फोरबो जाहैयो आरो।
औ औ नंगौ।
बैसागोआव जों इदिनो ओ रंजायो रंजायो-बाजायो। मोसायो।
औ
मोसौ फोरबो थुखैयो जों जेनेबा बैसागुआ मोसौ बैसागु, मानसि बैसागु बेबायसा थायो। आंनि मिथिनायाव आरो बेनिफ्राय जोंनिखै गामियावबो मोसानो ओंखारो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै। ओमफाय इदिनो नख न'खर न'खर हाबनानै थांनानै मोसाहैयो आरो रंज जाहैयो। बेनिफ्राय नख नखरनिफोरा जेनेबा माइरं फैसा बा जौ बिदैफोरबो अफार होयो माने होयो आरो जायो ओमफ्राय नोंथा बो मा-मा मोनथिगौ जेनबा बेबायसा
अ बैसागु ना अ बैसागु-बैसागु होनबा थ जोंनि बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि मोनसे दोरोङारि फोर्बो आरो बियो।
औ-औ ओं।
ओ बेखौथ जोंङो बैसागुनि जों माने ओ से खालारनि सिगाङाव जोंङो बेखौ मोसौ बैसागु होननानै जों मोनसे बुंनाय जायो आरो। औ बिदिनो मोसौ बैसागुआ जोंनि मानसि बैसागुनि सिगाङाव फैयो आरो बियो।
सिगांआव औ।
औ बेखौ बे खालि जोंङो मोसौ थुखैनाय जायो आरो।
औ औ
जोंङो बेबायदिनो ओ फुङावनो जोंङो मोखौ मोसौफोरखौ हाखर बा दैमा-दैमा दैसाफोराव लांनानै जों थुखै थुखैनाय जायो आरो।
औ-औ
औ बिब्दिनो थुखैनायाव जोंङो गोबां माने ओ गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय खुगा मेथाइफोरबो खननाय जायो आरो।
औ।
औ बिब्दिनो खन्नानै जोंङो थुखैनानै जोंङो ओ मोसौफोरखौ बेखौ माने बे दिनखालि गोदान दोनदालफोरजों खानाय जायो आरो।
अ-अ
ओ बिब्दिनो नोंथांमोननिथिं बे मोसौ थुखैनाय सानखौ मा होननानै बुंनाय जायो?
जोंनिफ्रायइबो बुङो बेखौ मोसौ थुखैनायानो होनो बेबायदिनो जोंनाबो औ जोंनाबो बेबायदिनो खुगा मेथाइ खनो आरो ओमफाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे एरबाय था ना मामोन मा
औ औ औ नंगौ दे औ माने ओ दे बुंलाय
ओमफ्राय नोंसिनिखै नोंसिरनि ओनसोल ओरैजा माबायसा जायो माबाया मानसि बैसागुआ?
मानसि बैसागुथआव जोंनिया मानसि बैसागुथोआव जोंङो गुबैयै बुंनो थाङोबा बेयो से खालारनिफ्रायनो जायो आरो आ नाथाय जोंङो से खालार खालि मोसानाय जायो आरो ओ जोङो बि बिदिनो से खालार खालि ओ फुङावनो उथिनानै दुगैस्रां लोबस्रां न'फोरखौ जों साखोन सिखोन खोन खालामनानै ओ लिरो साफा सुफा खालामो आरो जोंनि बे थानसालि जे थायोना न'खर न'खर गावबा गाव
औ औ औ।
अ बेफोराव जोङो बाथिफोरबो लगायनाय जायो आरो। गोदान बोसोर बयनिबो मोजां जाथों बयनिबो साननाया माने जाफुंथोन होननानै जोङो बिदि बोर बिनाय जायो आरो।
अ अ अ खैदिन खैदिन जायो जोंनि बे बैसागुआ?
अ बेथ' बेथ' जोंना स्नि सानानो जायो ओ बे से सानखालि जोङो जोंनि गेदेर गेदेर गोलावफोरखौ जोङो मान बावनाय जायो आरो।
अ अ।
बेैबायदि जोंनि न'खरनि जोंनिख्रुइ गेदेर जोंनि आइ आफा
आइ आफा औ बिदा बिब'
बेबायदिनो आबै आबौ आदै मादै थायोना। आङो बिदिनो बिसोरखौ मान बावनाय जायो आरो। आरो।
उम उम।
बिदिनो जोंनिख्रुइ दुइसिनफोराबो जोंखौ मान मान होनाय जायो आरो जों बिसोरखौ अननाय जायो आरो ।
अ।
ओ बिब्दिनो ओमफ्राय जोंनिया से खालार खालिथ' मोसानाया जाख खाया नालाय
औ औ।
बिब्दिनो जोङो नै खालार खालिनिफ्राय जोङो मोसासिगोन आरो जयैनो।
अ गासिबो ओंखारजोबो ना?
अ। सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथायजों गासै गासिबो ओंखारजोबो आरो
अ अ
ओ खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै बिब्दिनो जोङो मोसायै मोसायै मोसानोसै मोसानानै जेब्ला जोंनि जोबथा सान
औ औ
दा सान जेब्ला जोङो स्नि सानाव आगान हो फैगोन
उम
अब्ला जोङो बे सानखालि जोङो दलफार बा खाना बिदि जानाय जायो आरो
अ अ जमा लोगो नांना न मा मा होनो नोंस सिनिया बेबायसा खाना जानायखौ
जोंना बिब्दिनो दलफार बा खाना जानाय बिब्दिनो बुंनाय जायो आरो
अ दलफार अ जोंनिखैजाय राम रामि ना मा बुंगोन ना बे बिदि गामि गामि गामियाव बेबायसा ओ बैसागुनि लास्ट जोबथारनायखै माने इदि ओ खेला गेले नाय बायदिसिना बिदि जायोना नोंसिनिखै जागोन ना जायाबा
अ बिब्दिनो जायो रंजालि बैसागुनि बादायलायनाय बा मोसानाय बादायलायनाय बिदिनो गोबां खेलाफोर दङ बेफोरनिबो बादायनाय जायो ओ जेरैबायदि बिदि बोराय सेंग्रा फुटबल क्रिकेट
औ
ओ आरो बिब्दिनो गोबां खेलाफोर जायो आरो आरो उम मा होनगोन बेखौ फानसन बा फासनफोरबो जानाय बायदि जायो आरो
फोरबो जायो लास्टआव ना
औ औ
बेहाय मेथाइ रोजाबगिरि बिदिफोर हांख्रायो
औ औ
आं बबे बबे जायगानिफ्राय हांख्रायना लाबोबा मेथाइ खनगिरि मोसागिरि खो मोसाखावरि
बिब्दिनोथ मोसाखावरिफोरा जोंनिया माने बिब्दि हांख्राय आरो मोसाखावरिखौ गामि गामिनिनो जोंना सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला सिख्ला बिदिनो ज' जानानै मोसायो आरो बुरै बुरै हाबा जा गोदान गोदान हिनजाव गोदान फैसा
गा-गामियैनो रंजायो आरो गामिनि खाथि खाला गामिनियैनो।
औ नोंथांमोननि जा जाय बिब्दि फालिथायफोर बैसागुआव?
जानायालाय जायो औ जोंनिजाबो जायो।
औ ओ बिब्दिनो नोंथांमोननि बे सानसो खुंनाय जायो माने बैसागुखौ
बैसागुखौ आथिखालावथ' जोंनियाबो बेबायसा स्नि साननियानो जायो। ओ गोदोनि बाय यसा गोदोनि बायसाथ' इदि मास मोनसे मांखोसे बा बेबायदि खालामनाय जाला। आजिखालि आथिखालाव बेनो जाबाय माने स्नि सानानो
औ औ
ए जोंनावबो बेबायसा हाबाफारिया जायो खेला गेलेनाय बायदिसिनाफोरा। बिदिनो जेनेबा खन्थाइ आवरायनाय बायदिसिनाबो जायो। बादायलायनाय। मोनफ्रोमबो जाजोबो आरो इदिनो महर सोलायनाय महर सोलायनाय बादायलायनायफोराबो जायो हरखाब बुंथिनाय माने थुनलाइयारि आयदाफोरनिबो।
औ हारिमु आयदा थुनलाइयारि आयदा। दोना
औ औ
ओ बिदिनो नोंथांमोननि थिं बिब्दि माने बैसागुदि मोनसे जोंना गोखा गोखै जानांगौ होननानै जे बुंनाय दङ बेफोरखौ जा
औ जायो जानाया थेवबो माने होननाय जि दं ना माने एकस' एक था माने सेजौ से से जौसे ता बिदिनि जानांगौ होनना बुंनाय जायोना ए खो माने मोनजोब नो नागिरा आरो थेवबो जेसांखिनि मोनो एसांखिनिखौनो जायो।
अ बिब्दिनो बेखौ मा सानखालि जानाय जायो माने नोंथांमोननि ओनसोलाव?
जोंनिया बेखौ से थारिखनिफ्रायनो जानाय जायो दे।
अ
से खालारनिफ्रायनो जानाय जायो। जेनबा से सोरबा सोरबा नै खालारफोरावबो जायो बैसाग दाननि। नोंसिनिथिं मा मालानिफ्राय जायो बिदिखौ?
जोंनि ओनसोलावथ' जोङो बेखौ मोसौ थुखैनाय सानखालि बा संक्रान्ति सानखालिनो जानाय जायो आरो।
अ आदसा आदसा ओमफ्राय ओरैनो बे सेजौसेता बिदनि मादाव जेनेबा मा मा मैगंखौ जाफेर
अ औ औ हागोन नोंथां बिब्दिनोथ' जोंनिया सेजौ से बिसिनि जाजोबनो हाया नालाय
औ औ
ओ बेनिखायनो जोङो बिनिनो जिबा नै जिनै बिदिफोरखौ जानाय जायो आरो। जेरैबायदि जोंनिया जागोन गिबियावनो फुंखा
फुं अ औ औ
थाखा थारोना बि
औ औ बे थाखा थारो
आरो बिदिनो दिंखिया आ फोरनि थास' बिथराय
औ
जोंनिया माने आरो थाइजौ खान्थाल बे फोरखौबो होफानानै जानाय जायो आरो।
औ औ
औ आरो जारि बिलाइ बेफोरखौनो आरो दैनि गोबां मोनोना हा ग्रानि मैगं औ फोरखौबो जानाय जायो आरो।
औ जोंनियाबो बेसेयानो एखेयानो जोंनियाबो
अह अह ओ दे होनबा नं नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन अह दे दोनथ'नोसै
दे दोनथ'सै होमबा अ अ